औ, औ खोनादोंना नोंथां?
अ खानादों नोंथां।
अ बिदिब्ला जों आयदा फारसेयाव आवगायखानसै नोंथां जिहेथु जोङो ओ खौरां बिजोंनि सोमोन्दै सावरायनोसै नोंथां। ओ बेनि सोमोन्दै बेनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायनोसै। जिहेथु खौरां बिजों होनना बुङोबाथ' जों मिन थिखायो जिहेथु जोङो, जेराव जोङो गोदो गोदायनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जों गोदो गोदायनि समावथ' जोङो खौरां दैथायहरनो थाखाय जोंहा बायदिसिना जोङो पस्ट अफिसफोरनि गेजेरजों जों दैथायहरनाय जायोमोन। जेराव जोङो अबावबा जोङो आलासिफोर बा जों खुरमाफोरनो माबाफोर जुदि खोथा फोरमायनो बा बा गुबुन गोजान जायगायाव ओ थाहैनाय मानसिनो जुदि माबाफोर खौरां हरनोब्ला जोङो लाइजाम बिलाइयाव लिरनानै जोङो ओ खौरां हरनो थाखाय जोङो पस्ट अफिसफोराव जोङो ओ जमा खालामनानै दोनहैनाय जायोमोन जेराव जोङो पस्ट अफिसनि मानसिफोरा औ। ओ गोबाव लायोमोन गोबाव लायोमोन आरोना जेराव जोङो पस्ट अफिसाव दोनहैग्रोनो गोनां जायो बेनि उ नाव जों लासैयैनो बेनिफ्राय पस्ट अफिसनि मानसिया बेखौ लानानै थांगोन ओ बेनि उनाव बिदिनो स्नि बा दाइन बा मालाबा समाव सोलाबाबा थामजि ब्रैजि बा गोबां मालाबा समावथ' मास मोनथामाव लासे ओ गोबाव सम लायोमोन। जेराव जों मोनथिखायो जिहेथु खौरां बिजोङा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि जेराव जोंनो ओ बे सिङावल' नङा जोंनो जोङो गुबुन बिथिङावबो जेराव जोंनो ओ बायदिसिना जोंहा माबा बहाबाफोर दै बाना फोर जानाय बा बहाबा माबाफोर जानाय खौरांफोरखौ जोङो जेराव जों निउस पेपार होननानै मिथिनाय जायो बेनि गेजेरजों जोंनो ओ मिथिहोनाय जायोमोन जोङो अबावबा जाथाय जानायफोरखौ बा अबावबा सोरबा माबाफोर जानाय बा साख्रि बाख्रिनि जोंहा पस्टफोरनि खोथायानो बुंनो हायो दा बेफोराव जोंहा खौरां बिजोङा जोबोद मदद खालामोमोन लोगोसेनो जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों गोबां जों गियान बुथुमनानै लानो हायोमोन जेराव जोङो बायदिसिना एगजामफोरनि थाखाय जोंहा खौरां बिजोङाव जों जुदि फरायबाय थायोब्ला सानफ्रोमबोनि खौरांफोरखौ जुदि जों नायबाय थायोब्ला गोबां गियान मोननो हायो मानसिया जेराव जोङो बुहुमनि बा जोंनि ओनसोलनि बा जोंनि हादोरनि गोबां खोथाफोरखौनो जोङो खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो मिथिनो हायो। दा बिदिनो जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोबां समावनो जोंहा दिनै थ' ओ गोबां आपग्रेड जाबोबाय जोंनि खौरां बिजोङा जेराव जोङो दिनैनि समाव जोंहा जिहेथु गोदोनि समाव जोंहा अफलाइन खौरां बिजोंमोन जेराव जोङो खौरां दैथाय हरनो थाखाय जोंहा गोबां सम लायोमोन बा जों खौरां लानो थाखाय जोंनो गोबां सम नांगौ जायोमोन नाथाय दिनै समाव जोंहा ओरैबायदि जोंहा जेराव जों अनलाइननि जुग फैबाय दिनैनि समाव जिहेथु नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानगोन नामा दिनैनि समाव माबायदिहाय सोलायबोखो खौरां बिजोङा
ओ खौरां बिजों होन्नानै बुङोब्ला' जोङो दाबसे जायगायाव माने खौरां दैथायावनो फ्राय बेखौ खौरां बिजों होननानै बुंनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
थिग बेफोरबायदिनो दानि समावफोरखौहाय सोलायनाय फैबाय आरोना गोदोहाय जेरैहाय मबाइल गैयि एबा बेफोरबायदि गोजानजों रायलाय गोजानाव रायलायहरनो हायि समावहाय एबा टेलिफन गैयै समावहाय बादि जेरै लाइजाम लिरनानै फाथायहरोमोन पस्ट अफिसफ्राव नाथाय आथिखालनि मुगायाव जुदि नायोब्ला फन हरनायनि गेजेरजों गोबां गोनोनिफ्राय दिहुननायफोरनि गेजेरजोंहाय माने फन बुबानो हेलौ होनब्लानो सहैनायजों लोगोसे मा जाखिनि नांगौखिनि खौरांफोर हरनांगौ दङ बेखौ दैथायहरनो हासै आरोना आथिखालनि मुगायावहाय नाथाय बै समाव जुदि नायोमोनब्ला सासे मानसिनो जुदि खौरां दैथायहरनो थाखाय जुदि बिदिनो गोजान गोजान जायगाफ्राव जुदि थाङोब्ला माने हमनानै लायोबा बोरै जौ खेलनो थाखायबो हमनानै लायोबा ओ गोथां रथाय हरनो थाखाय बिदिनो नै सप्ताहालागै लानो नागिरदोंमोन आरो ना मानोना थाङै थाङैनो बेफोरबायदि आरोना। आरो सासे मानसि जोंनाथ' थांनो हायामोन नाथाय सासे सासे जेबायदि जायगा लायै जायगा फाथायहरनायखौ नुनो मोनोमोन आरोना नाथाय आथिखालनि मुगायाव हाजार गोजानानो जाया मानोे कल खालामनाय लगे लगे जाखिनि खल हरनांगौ दङ बेनि बागै हरबानो नुनो मोनसै आरोना आरो बेजों लोगोसे जोङो बुंनो हाबावोदि ओ बेफोरबायदि दाथ' अनलाइन मुगा फैबाय अनलाइन मुगाजों गाैबो खुगाजों जुदि बुजियाब्ला जोङो बेफोरबायदि टाइप खालामनानै जों बुजि हानो हानाय बेफोरबायदि दंस आरोना नङा होमबा नोंथां। बेफोरबादि खालामो जों नुनो मोनसै आरो बुंनो हाबावोदि बेफोरबायदिनो गोबां जायगाफोराव लामाफोरा आन्दायदोंब्ला बेफोरबायदि ओ एसे गोब्राब जादोंबा बुजिनो थाखाय बेफोरबायदि जादोंब्ला जों भिडिअ खलनि गेजेरजों फाव फेसम खालामनानैब्लाबो जोङो रालायनानैहाय दिन्थिनायखौ जों नुनो मोनसै आरो ना नङा होमबा नोंथां? गोबां रोखोमनि बेफोरदि जानाय नुनो मोनसै आथिखालनि मुगाया नाथाय गोदोनि समाव नायोमोनब्ला खौरां मोनसे दैेथायहरनो था गोबाव सम लायोमोन नाथाय बिथियोनब्ला बिबार मानसिफ्रा थेवलायनाय मोन आरोना बेजों लोगोसे ओ खौरां बिलाइ मोननायजों लोगोसे माने दानि समावथ' मबाइलफोरनि गेजेरजों एबा नेकफोरनि गेजेरजों मोनसे गोनोखोआर दिहुननायफोरनि गेजेरजों मोनसे ओ सोलायनाया फैबाय होननानै जों सानना लानो हायो आरोना। थिग बेफोरबायदिनो आरो बेफोरनि गेजेरजों नोंथाङा फंनैसोयब होनो हाबावगोन नामा?
औ नोंथां जिहेथु जों खौरां बिजों होनना बुंलाथ' जों मिथिखायो नों थाङाबो गोबां दिनैनि समाव माबायदिहाय सोलायबो खो दा जों बुंनो थाङोब्ला खौरां बिजोंनि बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला दिनै नंगौ जों खौराङाव दिनै ओ निउस जोङो जेराव खौरां बिलाइ जोङो साायनो नि थाखाय जों गोबां खौरां जों बुथुमनो गोनां जायो। बेवहाय जोंहा खौरां बिजोङाव जोङो गिबियावनो खौरां ओ बिजिरनानै नायनो गोनां जायो जोङो बे खौराङा नंगौनाा नङा थार नंगौना नङा। बा खौरांखौ जोङो बबेनिफ्राय लानानै फैनाय जादों बा जोङो गुबुन गोजान गोजान जायगायाव जों थांनानै जों खौरांखौ बुथुमनो गोनां जायो। दा हमनानै लाबबावा जायगायाव जाथाय जादों बिदिब्ला जोङो बे जायगायाव थांनानै जोङो बे जाथायनि सोमोन्दै जोङो मोजाङै जोङो नायबिजिरहैग्रोनो गोनां जायो जाहाथे बे खौरांखौ जोङो ओ निउस बा रादाब बेलइायाव जोङो होनो हागोन ना हाया दा बेफोरबायदिनो बबबा जोङो खायसे जायगायाव जों दैमा बारनानै थांनो गोनां जायो गोदोनि समाव जिहेथु जोंहा जेबो दालांबो गैयामोन बा जोंहा जेबो सुबिदा गैयामोन बेनि थाखाय जोङो बायदिसिना नावफोरजोंबाबो थांनानैबाबो जोङो बेवहाय जों खौरांखौ लाहैनो गोनां जायोमोन। बिनिफ्राय जोङो गोबां दिटेल्सफोरखौनो जों लिरना लानानै खौरांफोरखौ बुथुमनानै बा सानसेनि गेजेराव जोंङ एसेबां खौरां बुथुमनो हायामोन जिहेथु जोङो एसेबां जोंहा जौगा थाखो नि खामानि मावग्रा मानसिफोराबो जेरैबायदि नांगौ बेफोरबायदि थायामोन जोबोर खम थायोमोन जेराव जों खौरांफोरखौ बुथुमनायाव एसे उसुबिदा जायोमोन आरो। लोगोसे जोङो मोनथिनायाव दा हमनानै ला अबा अबा जगायाव खौरां माबाफोर जाथायफोर जादों, दा बेनि सोमोन्दै रावबो खोन्थायाब्ला अब्ला बे जायगायाव थांनानै खौरां खालामहैनाया जोबोर सुबिदामोन मिथियामोन दा नाथाय आथिखालनि मुगायाव ओरैबायदि जोंहा जौगाबाय जेराव जों माबा मोनसे जायोब्ला दिनै जोङो जायगायावनो मिथिखायो जिहथु जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जोङो मबाइलफोरनि गेजेरजों जों कल खालामना खोनथाहरो जोङो खौरां बिजोङाव जिहेथु जोंहा ओरैबायदि ओरैबायदि जाथाय जादों नोंथांमोना फैनो हायो फैयोब्ला जेराव थांनानै बिदिनो जोंहा दिनैनि समावथ' गोबां सेन्टार दङ जेराव जोंहा गोबां सेन्टारफोर राननानैहाय दंफै बिसोर जुदि खाथियाव थानाय सेन्टारफोरा थांनानै बेवहाय जोंहाथ' दिनै गोबां जौगानाय जाबाय जिहेथु जोंहा जोंहा जोङो दिनै मबाइल दङ जोंहा केमेरा दङ बे जायगायाव थांनानै जोङो डाइरेक्ट जोङो भिडिय' कलफोरखौ जोङो बानायहैनो हायो भिडिय' कलनि गेजेरजों बा जोङो केमेरा बानायनानै जों लाइभ जोङो लाइभ भिडिय' हगारनो हायो जेराव जोङो जाबाय थानाय जाथायखौनो जों नुनो हायो। दा बेफोरनि थाखाय जोंहा खौरां बिजोङा जोबोद फास्ट जाबाय जेराव माबाफोर मोनसे अर खामनाय जाथाय बा दै लोमनाय बा माबाफोर सनामिफोर जानाय जाथायब्ला जोङो थाबैनो थांनानै रैखाथि हजाया बेफोरखौ जोङो रैखाथि होनो हायो आरो ना। दा बेफोर गोबां मुलाम्फा जादों जोंहा जिहेथु जोंहा अनलाइननि ओ मुगा जाबाय जेराव जों खौरांफोरखौ जोङो अनलाइननि गेजेरजों जों मोननो हायो आथिखालाव जोङो ओ गोबां जोङो निउस रादाब बिलाइनि गेजेरजोंल' नङा जोङो दिनै समाव मबाइलावबो जोंहा भिडिय' इउटुब आरिफोरावबो जोङो खौरांफोरखौ मोननो हायो। लोगोसे जोङो फेसबुक इन्सटाग्राम गोबां गुबुन -गुबुन जायगाफ्राव जोङो मोननो हायो दा बेनिखायनो जोंहा जोबोद मोजां जादों। जिहेथु जोङो दिनै बेफोर खौरांनि गेजेरजों जोंहा गोबां नलेज मोनदों बा गियान मोननो ह दों जेराव जों बेफोर खौरांफोरखौ मोननानै जोङो सांग्रांथिफोरखौ जोङो मोजाङैनो लाखिनो हायो। जोङो बुंनो थाङोब्ला दिनै गोबां जौगाबाय जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोदो गोदायनि समाव जाबायदि रां आरजिनो हायोमोन जोंहा जोबोर खममोन नाथाय जोंहा दिनै रां आरजिनो थाखाय खौरां बिजोङा गोबां खाबु जानानै फैबाय जों गासैबो बिथिंनिफ्रायनो जोङो दिनैनि समाव जोङो खौरां दिहुनगिरिफोरा रां आरजिनो हायो बायदिसिना जों स्पनसारशिप मोनो आथिखालाव जों गोबां गुबुन- गुबुन गेदेर-गेदेर कारखानायानो जाबा बायदिसिना प्रडाक्ट दिहुनथाइफोरा दिनै बेफोरखौ जों जुदि एडभार्टाइसमेन्ट होना होयोब्लानो दिनै खौरां बिजोङा गोबां फैसा मोनो। जोंहा जोंनि जा जोंनि लाइमोनफोर लाइमोनफोरा जों खौरां बिजोङाव माबायदिहाय खामानि मावनांगौ आरो आवगायलांनांगौ होननानै नोंथाङा सानो? जोंनि लाइमोनफोरखौ
ओ बेफोरबायदिनो नोंथाङा जाखिनि होलांबाय मोजां मोजां बोथोन बेफोरबायदिनो आरोना दानि आथिखालनि लाइमोनफोरा बेबायाददि खौरां बिलाइफोर दैथायहरनायनि गेजेरजों माने जायखौ बुजियाखै गुबुनफोरनिफ्राय गावजों गाव टनि गेजेरजोंहाय माने मिथिनो हानाया गाहाम आरोना। जुदि सासे लाइमोना बिजनेस मावनो थाखाय सुरु खालामनो गोसोबा बेखौ सिगां माने खौरां बिलाइनि गेजेरजों गुबुन सासेनो गुबुन सासेनिफ्राय खौरां मोननायनि गेजेरजों बे सोलोंगोना लानाया गाहाम आरोना हयथ' सासे मानसिया जुदि जदि जिफोर फाननोबा हदाव सासे मानसिया जु बेफोरबायदि इन्डासट्रि खुलिनोबा सासे मानसिनिफ्राय बियो सोलोंगोनो लानाया गोबां मोजां आरोना। जाहाथे बे एकाउन्टनि इउनिट समाव बियो लस जाया बेफोरबायदि आरोना हमनानै लायोबा जुदि ज जोङो माबा मोनसे खुलियो जेब्ला सासे सुबुङा जुदि बेफोरबायदि दख'ना बेफोरबायदि स्थर खुलिनो थाखाय एबा गस्लाफोरनि थाखाय सि्थर खुलिनोब्ला बियो मा सिगांहाय मा जाय मानसिया लाखांदों बेयो मोनसे सासे एक्सपिरियेन्स गोनां मानसि बेनाव मोजाङै रायलायनानै गेजेरजों मोजाङै सोंनायनि गेजेरजोंहाय मोजां नलेज लाखायो थांनायनि उनाव बियो खुलिनानै जाहाथे बियो बबे जायगायाव सकेल जागोन बेखौ नायनानैहाय बबेबा जायगायाव बि माबाया प्रडाक्टा जोबगोन बेखौ नायनानैहाय बियो मा खौरां लाग्रोयोबा माने बिनि थाखाय गाहाम होननो सानो आरोना। थिग बेफोरबायदिनो आरोना जुदि खौरां बिलाइनि गेजेरजों गावआ जुदि फाननानैहाय बेफोरबायदि नोंथाङाबबो हांगाबाय अनलाइननि गेजेरजों दैथायहरनाय बेफोर बदिसिनानि बागै बेफोरबायदिनो आरोना अनलाइन फोराव बियो मा बायदिसिना बादि ए आइ फैबाय औ मबाइलफ्राव भिडिअ खालामनानै बेफोरबायदि टुब इन्स्टा फेसबुकफ्राव बियो आपल'ड खालामनायनि गेजेरजों गुबुन मानसिफोरनो खौरां हरनानै अ आंनाव बिदि बिदि होननानै बिसोरो बियोमा बेफोरबायदि खोन्थानानैहाय बियो मा गुबुन मानसिफोरनो माने गावनि बुस्थुखौ सेल खालामनो हानाय बायदि फाननो हानाय बायदि बियो खालामनो हायो आरोना बेफोरबायदि मावनानैहाय जुदि खौरां होगोनो हायाब्ला गासैबो बुस्थुआ नांनो नागिरा नङा होमबा नोंथां खौरां होग्रोयो गासिबो बुथुआ लांनो नागिरो गासैबो मानसिफोरा खौरांखौ सिगां लाग्रोजो बिनि उनावसो खामानिखौ मावो नङा होमबा नोंथां। थिग बेफोरबायदि खालामनाया गाहाम होननानै आं सानो आरोना। आरो गुबुन बेलायाव नायोब्ला जुदि मोसौ फार्म मुवा फार्म खालामदोंब्लाबो बेराम आजार जानायनि आगोलावनो सिगाङावहाय माो खौरां लागोना गाहाम आरो ना। जुदि बेमार आजारा जादोंब्ला बियो खालामथ'नो नाङा जुदि बेमार आजारा गैयाब्ला बियो खालामनाया गाहाम बेफोरबायदि आरोना आरो बेखौ खालामनो थाखाय माबायदि न' लुनांगौ माबायदि थानांगोन थानो थाखाय जायगा नांगौ बेखौ सिगां बियो खबर लाग्रोनानै गाहाम आरोना जाहाथे बिनिया उनावहाय लस जाया आथि खालनि मुगायावथ' गोबां बेफोरबायदि फार्म खालामनायखौ नुनो मोनसै। गुबुन सासेनिफ्राय गुबुन सासे खौरां मोननायनि गेजेरजोंहाय आरो जाहाथे बियो मा गावनि न'खर खुंनाय बायदिसिना खालामनायाव माने मा राङारिफोरा माने जौगानायजों माने फैनायजों लोगोसे नांगौथिफ्राखौ मोननायजों लोगोसे माने मा आरो गावनि न'खरफोरखौ सालायनो हानाय बायदिया फैयो आरोना। ओ होनोमबा नोंथां समाबबो जाबाय जोंनिया दोनथ'लायनोसै नामा?
औ औ नोंथां नोंथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायबाय जिहे थु खौरां बिजोंनि सोमोन्दै दा जोबोर गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दे। बेखिनियाव औ